औ
औ नोंथां
औ नोंथां मा खालामदों नोंथाङा?
अ नोंथां नै ओरैनोसो दसे जिरायलाबोनानै दङ बोथोर गरमथारना दसे सानदुं एबा दंफां सायहायाव द'से जिरायनानै दङ नोंथां
अबा नों नोंथां मोनथिं माने बिराद गरमथार नामा नोंथां माथो जोंथि जा अखासो हादों नोंथां
अ गरमाथ' गरम नोंथां नै दिनै थामजिबा डिग्रि सेलसिया से बारदों
होनोमबाथ' बोथोरा जोबोद गरम नङा होमबा नोंथां बिदिबा
बोथोरा नोथां
अ खबरफोरा बोरै नोंथां माथो दाना
खबराथ' खबराथ' बिदिनोसै नोंथां नै दाथ थ' जेनेबा गायनाय फुनायनि दिन नालाय दायो बिबदिनो दुब्लिफोरावनो थांनांगासिनो माने दिनै एसे सम मोननायखाय दसे थाथ'नाय जादों नोंथां
औ मोजाङानो थांबाथ' आबादफोरखौ एबा माइफोरखौ गायनाय जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ जेनेब्ला गायनायाथ' गबाय नाथाय जोबथ'वाखै आरो नोंथां नोंथांमोनहालाय माबायदि गरमफ्रा
अ नोंथां आनाहाबो बिदिनो गेजेर जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर जेनेबा दैज्लां बोथोरावथ' जों गासि बिबो माइनि आबाद मावो जेनेबा बिदिनो दुब्लियाव थांलाय फैलाय माइ गायलाय खोथिया फुलाय माने दिनै अखा हानायनायखाय एसे थाथ'नाय जादों आरो दामाने दैयाबो एसे देरदों नालाय माने गायथ'खै आरो नोंथाङो माने दंथ'यो दायो औ माने ओंखाम ओंखाम जाखाबाय नामा नोंथां
ओंखामथ' ओं जाखांबायमोन नोंथां फुंनि जानानै नै दसे जिरायनानै दंगासिनो ओरैनो
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' नोंथां जोंना खानथाल बेगर बाथोनसोमोन नोंथांमोनालाय मा ओंख्रि?
अ जोंना खुमब्राजों हांसोसोमोन नोंथां
अ गोथावआनो माथो नोंथां
औ औ नोंथां माने न'आव दं नालाय माने बिदिनो जालाबाय थायो आरोोना सम सम
औ औ मोजां नोंथां
माने नोंथां नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो साव फरायनाय माने कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां नै आंबो ओरैनो जिरायनासो दंखायो नोंथां देल बुंलाय नोंथां जेनेबा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङाबा आंजों
औ नोंथां जेनेबा नोंथाङाथ' दायो जेबो मावखायाखै नङा होमबा जेनेबा जों नो आं बुंनो सानदोंदि जेनेबा गेलेनायनि बागै आरो एक्सारसाइस खालामनो जेबा गैबा जों खारला खुरल एबा युगा खालामनायनि बागै बै माने बिनि बागैससे एसे सावरायनाय खालामनाय जादोंमोन आरोोना नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां आं बेथ' जोबोद मोजाङानो थब टपिकआनो जेनेबा जोबोद मोजां आयदा होनजाबाय बेथ
औ जेनेबा जों गेलेनायजों जों माबायदि जिउ खुंलुंनो हायो एबा जोंनि जिउआव माबायदि सोलायनाय फैयो आरो जों एक्सारसाइस खालामनायजों जोंनि जिउआव माबबा जोंनि देहा सोलेर महर मोखां माने बायदि माने माबायदि सोलायनाय फैयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हदो नोंथां
औ औ हागोन आं गिबियावनो गुब बुंग्रोनोसै गेलेनायनि बागै नङा होमबा नोंथां ना
औ औ नोंथां औ औ
औ जेनेबब्ला गेलेनाय होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि दङ जायफोरखौ जेनेबा जों गेलेनानै एबा गेलेगिरि जानानै मोनसे जेनेबा सासे सिनायजानाय सुबुं बा गिदिर सुबुं जाहैनो हायो जेरै हमनानैला जों
जेनेबा गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो बयजोंबो सिनाय जायो आरो गावनि ओनसोलाव फोर एबा गावनि हादरफोरखौ माने मोनसे गोजौ थाखोआव बा मोनसे जग गोथार थाखोआव जों माने दोननो हायो एबा जानो हायो आरोना होन आं दा बेखौनो बुंगोन जे जोंहा गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो बायदि रोखोमै एबा बायदि बायदि जोङो जेनेबा मा होनो जौगासार जाहैनो हायो नालाय दा बिब्दिनो जों गेलेनायनि गेजेरजोंनो गुबुन गुबुन एबा दाब दाब हादरफ्रावबो जोङो बिब्दिनो गेलेहैनो हायो आरो गावनि हादरखौ खौ जेनेबा सिनायथि मोननोनो हायो एबा गां जोंनि गामि ओनसोल एबा नोंथां हमनानै ला जों गामि ओनसोलनि सुबुं गामि ओनसोलनिफ्राय जों माने सासे सिनाय जानाय बा बयजोंबो मिथि जानाय बा बयजोंबो सानफ्रोमबो रायलायजाबाय थानाय सासे सुबुं जानो जोङो औ आरो बिबदिनो जोंहा गेलेनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जों जुदि मोनसे खेलाखौनो मोनसे सिप्तखौनौ जोङो माने फ्रायनो मोजां गोसो होनानै गेलेनो गेलेयोब्ला जों माने जों बिदिनो सासे गिदिर सुबुं गेलेगिरि जाहैनो हागोन आरो हमनानै ला जों उन्दैनिफ्रायनो क्रिकेट गेलेनो मोजां मोनो क्रिकेटखौ जों जोबोद मोजां गेलेनानै जुदि मोजां मोजां दिन्थिफुंनो हायोब्ला मोजाङै मोजां गेलेनानै नानै जोङो दिन्थिफुंनो हायोब्ला माने जोंहाबो मोनसे
मा होनो दावगासार जानो हायो बा जोंबो जौगासार सासे सुबुं जानो हायो बिब्दिनो जोंहा बयजोंबो सिनाय जानाय जाहैनो हागोन आरो जों बिब्दिनो जोंनि जेनेब्ला जोंहा गोबां एबा रां रुफाफोरखौबो जों जेनेबा खामायहैनो हागोन आरो बिदिनो बायदि बायदि बिदि गेलेनायजों जोङो साख्रि बाख्रिफ्रावबो जेनेब्ला गोरलै जागोन मोननो आरो जोंहा ओरैजाय फुटबल दङ बेफोरखौबो जेनेाल्बा मुलुगनाङैनो जोङो बेफोरखौथ मिथिखायो फुटबलखौथ गासैबो गासैबो मिथिखायो फुटबल होननायखौथ‌ जेनेबा जों बे खौबो गेलेनो हायोब्ला गुबुन हादरफ्राव थांनानै जों गेलेबायनो हायोबा जों माने जोबोद मोजां होननानै साननानै लानांगोन आरोना नोंथां दायो जोंहा ओरैजाय नोंथाङा जे बुंबावदोंमोन जोंहा एक्सारसाइस खालामनायनि बागै जुदि जोङो एक्सारसाइसखौ जों सानफ्रोमबोनि जिउआव फुं एबा बेलासिफोराव जों मे खालामबाय थायोब्ला जोंनि देहाफ्रा जोबोद मोजां आरो गोग्गो जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां जोंहा माने बेफोरबायदि आंबो सासे एक्सारसाइस खालामबाय थायो सानफ्रोमबोनि जिउआव आरो जों बेफोरखौ खालामबाय थायोब्ला माने जोंनि देहाफ्राबो मोजां जानायजों लोगोसे जोंनि महर मुस्रि फोराबो गोग्गो जायो होननानै आं मिथिनाय जायो आरो जोंनि माने एक्सारसाइस खालामनायनि गेजेरजों बेमार आजार बे बेफोरबो माने बांद्राय जानो हमा आरोना नोंथां जुदि जोङो फुङावनो खारनानै जेनेाल्बा जोङो जोंनि जिहेथु ग्राउणड थायो बा फिल्ड थायो बेफोराव जों थांनानै दसे खारोब्ला आं खारखांनायनि उनाव जोङो बिब्दिनो दसे थाबायोब्ला आरो बिब्दिनो दसे समनि थाखाय जोङो टुइेन्टि बा थार्टि मिनिट एक्सारसाइस खालामोब्ला माने जोंनि देहाफ्रा मोजाङै थानो हमो एबा मोजाङै मोजां जायो गोगो जायो जोंनि देहाफ्रा दा बिबदिनो जोंनाया दङ गोबां मानसिफ्रानो योगा खालामनो नानै मोजां गेजेरजों जोंहा गोबां माने बेनिफिट्स एबा जोंहा मुलाम्फा जायो आरोना नोंथां आरो बेल नङा जोंहा गोबां एक्सारसाइस बा गेलेनाय बेफोरखौ लानानै जोंहा सासे दावगासार जानो हायो एक्सारसाइस खालामनायनि गेजेरजोंबो जोङो सासे मोजां सुबुं बा जोंनि देहाफोरा थाग्रायै फि जों जेनेब्ला बेफोरखौबो जों जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माने बे फोरफोरखौबो
जेनोल्बा जिउआव लाफानांगौ आरोना बेफोर गेलेनाय एक्सारसाइसफोरखौबो जुदि नोंथाङा जेनेबा हमनानै ला नोंथाङा सासे गिदिर गेलेगिरि जानो हायाब्लाबो माबा मोनसे स्पर्टफोरखौ जुदि गेलेनानै थायोब्ला जोबोद बिरद मोजां मोनो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां
जोंहा बेफोरखौ गेलेनानैनो मोजां मोनो जुदि जोंबो बेलासि समाव बिदिनो लोगोफोरजों ज ज फुटबल बायदिफोरखौ जों माने जयैनो गेलेनाय जायो आरोना जोबोद मोजां मोनो बेफोरखौ गेलेनानै जुदि जों जेनेबा जब्ला बिब्दिनो ज ज गेलेयो नालाय दायो नोंथां आं गेलेनाय एबा एक्सारसाइस खालामनायनि बागैथ एसे बाथ्रा बुंनाय
औ औ नोंथां औ नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय नङाबा नथाङा जेनेबा आं मिथियै बाथ्राफोरखौबा आं नोंथांनि बुंनाय बाथ्राजों मिथिनो मोनबाय नङा होनबा बा नोंथाङा माने आं मोजां मोनदों आरोना नोंथां नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनानानै
दायो माने गेलेनाय एबा एक्सारसाइस खालामनायफोरनि बागै आंनो सुंदयै फोरमायनो हागोन नामा ना नोंथां
अ हागोन नोंथां हागोन
अ बिब्दिब्ला नोंथां फोरमायनानै होदो दे
औ नोंथां जेनेबा जों गेलेनाय एबा एक्सारसाइस खालामनायनि बागै जों बुंनो थाङोब्ला जोंथ' जोबोद मोजां नि बाथ्रा नङा नोंथां जेनेबा आङो एक्सारसाइस खालामनायनि बाथ्राखौ बुंनो सै जों जेनेबा जोङो सानसेयाव हायाब्लाबो जों से नै घन्टाया जों एक्सारसाइस खालामथारनांगौ मानो होनोब्ला जोंनि देहानि थाखाय एक्सारसाइसआ जोबोद मोनसे गोनांथार बाहागो जेनेबा जोङो एक्सारसाइस खालामालासिनो मोनसे जायगायावनो थाबाय थायोब्ला एबा जों जानाय थानाय जानाय थानाय एबा जानाय उन्दुनाय बेफोरबायदिल' थायोब्ला जोंनि महर मोखां माने बे माने गासिबो सोलायलांजोबो आरोना नोंथां माने जों बुंनो हायोदि जोंनि मोदोम मोदोमफ्राबो नांगौनि बारा देरनो हमो आरो जोंनि मोखांफ्राबो माने बुलाबायायनो हमो मेगनफ्राबो गाज्रि जानो हमो खानायफ्राबो गुलाबायो नङा होमबा नोंथां आरो बेमार आजारफ्रा जोङो माने बेमार आजारफ्रा जानो खाबु मोनो जेनेबा जों एक्सारसाइस खालामाबा बेमार आजारफ्रा जानो जोबो जोबोद गोरलै खाबु मोनो आरोना नोंथां जेनबा जों बुंनो हायो दि एक्सारसाइस खालामनानै जों जोंनि जोंनि थैयाव जेनेबा थैयाथ' जोंना माने गोबां माने ओ सला फिला एबा गोख्रों माने गोख्रै खारो जेनेबा जोंनि देहायाव एक्सारसाइस खालामनायजों बेनि जाउनावनो जेनेबा जोङो ओ बेमार आजारा जानो खम जायो एबा जोङो बेमार आजारा जानो नागिरा आरो जोंनि महर मोखां गाैबो सोलायनो हमो आरो ना नोंथां माने जों बुंनो हायोदि नोङो बिदिनो द'जि एबा द'जिबा बोसोरनि बैसोनि मानसिब्लाबो जोंखौ माने एसारसाइस खालामनायजों लोगोसे जों माने सेंग्रा म हरै नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
औ जेनेबा जोङो एक्सारसाइस खालामनायजोंबा जोंनि बिगुरफ्राबो गासिबो सोलाय हमो आरो जोंनि बडि एबा देहायाबो माने माने सेंग्राफोरनि बायदि एबा लाइमोन एबा जौमोन जौमोननफोरनि बायदि जेनेबा जालांनो हमो आरो ना नोंथां मानो होनबा जोङो हायाब्लाबो जों सानसेयाव खननै खनथाम एबा ओ नै घन्टा एबा थाम घ न्टासोआ जों एक्सारसाइस खालामनांगौआ गोनांथार आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
खे एम ओ खेलनि बागै एबा गेमनि बागै बुंनो थाङोब्लाल' जेनेबा जों मोजां सासे गेलेगिरि जानो हायो बा जों माने जोंनि थाखाय मोजां मानो होनोब्ला जों सासे ओ मोजां गेलेगिरि जालायनो हायोब्ला जों माने गोबां रां खामायनाब लानो हायो आरो नोंथां आरो जों माखासे गेमनि थाखाय जेनेबा जोंनि माने गेमनि थाखायबो जोंनि देहाया मोजां थायो जों मा मानो होनना बुङोबा जोङो फुटबल भलिबल किक्रेट हकि काबादि माने बेफोर बेफोरबायदिनो माखासे गेमफोरा जेनेबा जोंनि देहानि थाखाय मोजां मानो होनोब्ला बेफोरो गेमाव जेनेबा जों खारनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नथां औ
औ बेनि थाखायनो जों जेनेबा गेम एबा खेल गेलेनांगौ आर ना नोंथां आरो जों गोदान गोदान बाथ्राबो मिथिनो हायो बेफोरबायाददि गेलेनायजों एबा जों माखासे गियानबो मोननो हायो नङा होनबा मोनथां
औ नंगौ नोंथां
औथां जेनेबा नोंथां समाबोथ' जाबाय कर्टखौ बेसेयावनो दोनथ'सै खोमबा नोंथां
अ जागोन दे बिदिब्लालाय नोंथां
औ औथां